हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ आंनि खौबो खोनादोंना नोंथां नोंथांनो आं फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंजों माबा मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां ।
औ दे । साव-सावरायजायो सावरायजागोन दे नोंथां ।
आं नोंथांनाव नाफाम बानायनायनि बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां ।
औ सावरायजागोन दे ।
आंनो सावरायग्रोनसै नामा नोंथां?
औ सावरायजायो दे नोंथाङा माबोरै बा नाफामखौ बानायो आंनो एसे फोरमायना होदो ।
थ नोंथां आं जागायनोसै ।
औ दे जागाय ।
नाफाम बानायनो थाखाय जोंहानाथ न'आवनो फुख ख्रि दङ । फुख्रि माने बिदिनो बेहाय जोङो जेब्ला ना हमो अब्ला जोङो बेहाय गोरलै गोरलैयैनो जोबोद ना मावा ना फिथ फिथिख्रि मोनो आरो बे फुख्रियाव ट बिदि जोबोद मोनो नालाय जोंथ बेखौ जाजोबनोबो हाया । जायोना नोंथां औ थ बिनि थाखायनो जोङो गिबियावनो नाखौ मोजाङै सायनानै लाना नै माने बिनि खि आरो आयसाखौ गारनानै लाग्रो आरो बिनि उनाव उनावहाय फोराननानै लायो । गोरान जाजासे जेब्ला बियो मोजाङैनो स्रेम स्रेम गोरान जायो । अब्ला जोङो बे नाखौ उवालाव देनाय जायो आरो नोंथां ।
औ औ नंगौना?
मोजाङैनो देग्लिनायनि उनाव जोङो बेहाय नाफाम बानायनो थाख खाय जोङो थास' बिसं खाना लाग्रोनाय जायो नोंथां ।
औ औ
बांसिनानो थास' बिसं देनाय जायो खायफा खुमब्राजोंबो देयो नोंथां नोंथाङा मिथिगौ नना मिथिया?
आं एसेबां मिथिया नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायना होजोबदो।
औ नोंथां थ' जोङो उवालावहाय नाखौ गेब्लेेजासे देनायनि उनावहाय जोङो थास' बिसंखौ होनानै देनाय जायो आरो।
औ औ औ
बेनि उनावथ' जोङो जेब्ला गेब्लेयो अब्लाथ' जोङो नाफामखौ दोननो थाख थ' बेनि थाखाय बेनि थाखाय जोङो औवा औवा दान्ना लायो आरो हासुं बायदि जों बेखौ औ नोंथां औवाखौ दानना लाबोनायनि उनाव जोङो बे उवालाव देना दोनखानायखौ नाफाम एबा ना गोरानखौ बेखौ जोङो सोनानै लायो आरो औवायावहाय। सोनायनि उनाव जोङो बेखौ बेथ' जेनेबा गेसाव बुस्थु जाबायना नोंथां त' नि थाखायनो जोङो बेजों माथेनाय जायो। थालिर बिलाइनि सायाव फाय आरो हाथबला होयो हा थथफ्ला हो खांनायनि उनाव जोङो हामा माथो आजों लिरथेना दोननाय जायो आरो एम फौ हाबैनि थाखाय नोंथां ।
अ जोबोद मोजां।
लिरथेना दोननायनि उनाव आरो बेखौ मास मोनसे दोनो नोंथां बिनि उनावसो जो जायो
अ नंगौ नामा
औ नोंथां नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि बानायो नाफामखौ
जोंनिथिंबो दा नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायना होदों आंनो दा नाफामनि नामामखौ मा बोरैहायदि फोरबायदिनो ओ नोंथाङा जेरैबायदि ना फिसाखौ देयोना आरो खायफा बाय ना फिसानि सोलायहाय बे इसे नैबे नास्रायफोरा बेफोरखौबो होफायो आरो होफानानै बिदिनो सोरबाबा उवाल गोनाङा उवालाव देबाय सोरबाबा दिंखि गोनाङा दिंखियाव देबाय आरो ओमफ्राय थासनि बेलायावहाय सोरबा सोरबा बे थास बिथ बेखौथ होखायोआनो सोरबा सोरबा आरोबाव नैबे थास दुदालि ना मा होनो नोंथां बे गोलाव गोलावा दानाय जाग्राया बे गोसोमा अबेखौबो होयो होननानै खोनानो मोनदों आरो आं बुंनो थाङोब्ला आं निजेयैनो बे नाफामखौ आं बानाय गुबुननि बानायनायखौसो आङो निजे ओ लाबोनानैहाय जानो मोनदों आरो नोंथांनिफायसो आं दा मोनथिबाय जेनेबा नाफामखौ माबायदिहाय देनाय जायो दा अब्ला जोङो नाफामखौ माबायदिहाय जायो मा माजों जाजायो बेखौ नोंथाङा इसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां
औ दे
बांसिनानोथ नाफामखौ जाहा गोरानैसो जानाय जायो नोंथां त आं गोरानै जानायखौनो खिथानोसै गिबियावनो जोङो गेसाव सारायखौ जाननानै लाग्रो नोंथां बेनि उनाव आरो थाव सेरसै थावा जेब्ला दुङो अब्ला सामब्राम बानलु हानानै लानायखौ एवो जेब्ला बे मोजाङै नो मोजां जायो अब्ला जोङो बेहाय नाफामखौ एरखनानै हरनाय जायो आरो एसे
अ औ औ औ
हरनायनि उनाव बेखौबो मोजाङैनो एवनानै लाग्रोसै एवनायनि उनाव आरो दै हरनोसै दैया जेब्ला गोदौनानै रानो अब्ला जोङो दुन्दिया होनसै मोदोमनायनि दुनदिया होनायनि उनाव आरो साखिसै संख्रिफोरा नांदोंना नाङाखै जेब्ला दैया मोजाङैनो रानो अब्ला जाबायानो आरो नाफामा जोंना नाफाम
औ अ जोबोर मोजां दा नैबे बाथोन ओ नाफाम देनायावहाय खायफा बायदिया माने बांसिनानो बे खारैखौ होफाखायो नामा नोंथां?
जोंहाथ' खारैजों जानाय जाया नोंथां
अ नंगौना? जोंनिथिंजाय नै औ
नोंथांमोननिथिं माबोरै माबोरै जायो फोरमायनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला नै जोंनिथिंजाय नाफाम देनायनि बेलायावहाय सोरबा सोरबा नाफामाव जोंनिथिंजाय खारै होनानै देनाय जायो नोंथां दा आं जिखिनि आं लाबोनानै गुबुननिफ्राय लाबोनानै मोनजानाय बेफोर आरो एसे एसे होनानै देनाय जायो बिसोरो ओमफ्राय जोङो बांसिनै नुयो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव गामियारिफ्राव बांसिनै खारैजों जों जानायखौ नुयो जों बिदि थाव सेरनानै जों जाया आरो माने जानायनि बेलायाव गाव गब गावनि जानायनि आदब खायदाया बेलेग बेलेग नालाय नोंथां दा जोङो नैबे जोंनि बेलायावहाय बांसिनानो जोङो सारायावहाय दैखौ होनानै लाग्रोयो दैखौ होनानै लाग्रोनायनि उनावहाय जोङो दैया जे जेब्ला गोदौ अब्ला जों बे नाफामखौ हाय ऐसे जों सामुसे एबा ऐसे देर सामुस होनानै जोंङो नाफामखौ गोदौ होनाय जायो आरो जेब्ला नाफामा गोदौयो अब्ला जोंङो खारै ऐसे सारना होनाय ज खानै जांग जे बेदि ज संख्रि होबाय जों सामब्राम बेहाय जों मा मा नांगौ मोदोमनाय बुस्थु बा बानलु सामब्राम हाइजें जाब्रां बेफोरखौ जोङो होनानै होयो आरो गाव गोजा नाफाम जानायावहाय खायसे बायदिया जोंनिया नाफामखौ ओरैबायदि जायो ओंख्रि बायदि रोसि खालामनानै जायो खायसे बायदिया बिदिहायनो एकदम दैखौ फोरानथारनानैहाय बाथोन बायदि जायो आरो नोंथां जोंनिथिंजाय खारैजों खारैजोंसो जायो दे नोंथां नाफामखौहाय आरो जों खायसे बायदिखौ जोङो नुनो मोनदों बे ना- नाफामखौहाय थास' बिथिराइफोराव होनाय जानायखौ नुयो आरो थास' बिबारफोरावबो होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो खायसे बायदिया बे जोगोनार ओंख्रिफोरावबो होफानानै जायो होननाय जों खोनानो मोनदों आरो बेयाव बेयाव होफाबाथाय माने मोदोमफ्रु जायो होननानै खोनानो मोनदों आरो नाफामखौहाय दा नोंसोरनिथिंहाय नोंसोरनि जायगाफोराव ओनसोलफोराव बेफोरबायदि होफानानै जायोना जाया नोंथां?
आंथ' जानाय खोनाफे-
अ नै जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां बिदि बा थास' बिबारावहाय बा थास' बिथोरावहाय होफानानै जुदि होयोब्लाथाय मोदोमफ्रु माने बिनि गोथावा बांसिन साबसिन जायो होननानै होननानै गुबुनफ्राबो बुंदों आंबो जानाय नायनानै बे बेफोरबायदि माबाखौ मोनदों आरो गोथावखौ बिनि साटखौ बिदि बिदि आरो नोंथां दा बुंनो थाङोब्लाथ' औ दे बुं नोंथां
जोबोद साबायखर थाबाय नोंथां आंबो मालाबा संनानै जागोन नों होननाय बायदिनो
औ औ सम मोनोब्ला मालाबा बा नाफामफोरा न'आव थायोब्ला नोंथाङाबो आं जिखिनि जोंनि ओनसोलाव जानाय आदब खायदाखौ नोंथांनो खिन्थाबाय बा फोरमायबाय बेफोरबायदि खनसेसो नोंथाङाबो जानाय नाय बेनि उनावहाय बेनि जानायनि बाट गोथावा माबायदि थावो ना थावा नोंथाङा मोनथिनो मोनगोन आरो नोंथां बिदि आरो औ आंथ' आंनि बिराद आंनि बिराद मोजां मोननाय नाफामा बिराद मोजां मोनो आं नाफामखौ नोंथां नोंथाङा माबायदि मोनो नाफामखौ जानानै
आंबो नाफामखौ जोबोद गो गोथाव मोनो नोंथां दुन्दिया गोरलै होबाथ' बिराद गोथाव जाखायो
औ औ नंगौ नोंथां जोङो नै दुन्दिया गोरलैनि बेलायाव जोङो जेब्ला दुन्दिया गोरलै ओंखारनाय सम बे समावसो जोङो दुन्दियाखौ होनो मोन नङा होमबा नोंथां जों जेब्ला नै दुन्दियानि सम गैया बेफोरबायदि समावहाय जोङो जोंनि ओन आनोलावहाय बे मोनसे खासिधारा होननानै बुङो जों बेखौ नोंसोरनिथिं नोंसोर मा होनोबा नोंथां बे सु गोनां बायदिया मोदोम मोजे ओं
अ अ जोंनि सिं गंगार दुन्दिया होनना बुङो नोंथां
औ औ औ औ नंगौ दे जोंनिथिंबो खायसे बायदिया गंगार दुन्दिया होनना बुङो खायसेया खासिथारा आं बांसिन खासिथारा होननानै बाहायो नालाय बेखौसो बे सोदोबखौसो बांसिन खुगायाव थाब थाबनो फैयो आरो बेखौ होबाबो मोदोमनाय जाया मोजां जायो आरो बिदि आरो गोथाव मोनो बयबो जायो बांसिनानो जायो नाफामखौहाय अ नोंथां
औ
नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय बा नोंथाङा जेरैबायदि नोंथांनि ओनसोलाव जेरैबायदि ओ आदबजों जायो बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव जाया बेखौबो आङो नोंथ थांनि बायदि आङो जानानै नायहैनिसै बा बेखिनियावनो नोंथां समाबो जाबाय। अ औ औ दे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।